नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नों औ
नोंथाङा खोनादों ना नोंथांनो आं फन हरनाय जाहोनानो जाबाय मोनसे सावरायनाय आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादों नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां होनो हागोन दे
बे सावरायनायानो जादों ओ दाउ अमा फिसिनाय बेनि सायावहाय सावरायनो लादों
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दाउ अमाखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ दाउ अमाखौ फिसियो जेरै ओ बेफोरखौ फिसिनायनि जाहोनबो दङ जेरै बा बेफोरखौ रांखान्थिनि थाखाय फाननो बा नखर सामलायनायाव बेफोरखौ फाननानै रां बु थुमनो बा बिदिनो न'फोराव जानो बा फरफोराव जानो बेफोर अमा दाउफोरखौ फिसियो बा ओमफ्राय दाउखौबो बिदिनो न'आव जानो बा फाननानै रांखान्थि रां मोननो बेफोरनि थाखायबो जोङो बेफोर दाउ अमाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बा ओ फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलाव बहाय दो दासिमबो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दाउ अमा फिसिनाय हाबाफारि एबा नेमखान्थिया सोलिबोगासिनो दङ दासिम दा समावबोहाय जोंनि ओनसोलावहाय दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो बिदिनो अमाखौ जोङो फिसिनानै जोंनि रांखान्थि ओ जिउ रा जिउ राहा लामायाव रांखान्थिनि गोनांथि जानायाव हेफाजाब मोनो बिदिनो जोङो अमाखौ बिनि थाखायनो जों अमाखौ फिसिनाय जायो अमा दाउ खौ अमाखौ ओ फिसिनो थाखाय जों गिबियावनो ओ अमानो जोंनो आदारनि गोनांथि जाना फैयो आदार बेहाय आदार होनो थाखाय जोङो बे ओ जोंनि समाजावहाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ आदारखौ जोङो ओ जिहेथु बे माइ माइनि सौनायनिफ्राय जोङो जा गुन्दै गबोनाय मोनो बे गुन्दैनिफ्राय जोङो बे गुन्दैजोंनो अमाखौ फिसिनाय जायो लोगो सेनो जोंनि समावहाय जौ सावनाय हुदा दङ बे जौ सावनायनिफ्राय जोङो जा अफ्रि मोनो बे ओ अफ्रिखो बे जा अफ्रि मोनो बे अफ्रिखौबो जों बे अफ्रिजोंनो ओ आदार एबा गुन्दैजों आदार लगायनानै जोङो फिसिनाय जायो आरो बिदिनो जोङो जा ओखाम जा जोंनि जानानै आग्लायनाय ओखाम-ओंख्रि खालाय एबा बेखौ जों बेदाव अमानि बायनानै होफानाय जायो बिदिनोहाय जोङो अमाखौ फिसिनाय जायो फिसिनानैहाय जोङो। जेब्ला देरनाय समसिम फिसिगोन अब्ला बै समसिम अमाया दानि उनावहाय जों बेखौ फानहरनाय जायो एबा नङाब्लाबो जों बेखौ ओ न'आवनो फेरनानै हावनो एबा हाथाय बाजाराव लांनानैहाय फानो आरो बिदिनो दाउ जायखौ जोङो
औ।
दाउखौ जोङो फिसिनाय जायो फिसिनायनि जाहोनानो जाबाय बिदिनो जोङो बे दाउखौ आलासि सोंनाय लोगोसेनो रांखान्थियावबो रांखान्थियारिनि थाखायबो हेफाजाब हो नि थाखायबो बे बेखौ फि फिसिनानै जोङो ओ आलासि बाइ बाहागिफोरखौबो सोंनो हायो बिदिनो ओ दाउखौ जोङो फिसिनो थाखाय जोङनो दायो दाउआथ गुबैयै ओखाम एबा माइरं जायो एबा माइखौबो जायो बिनि ओमफ्राय जोङो दावनो माइरं ओखाम आदार होनानै जों दाउखौ फिसिनाय जायो आरो बिदिनो बेखौ जोङो जेब्ला देरो जेब्ला देरजासिम जों बेखौ फिसिनानै खायसे जोंनि जिउआव रां नांगौ जानाय समावहाय जों बेखौ फाननानै जों बिनिफ्रायबो रां बुथुमना लानो हायो नोंथां बेनि ओमफ्राय जोङो दाउखौ खौ जेब्ला आलासि फैयो अब्ला बै समावबो जोङो ओ बे दाउखौहाय न'निनो दाउ होननानै जोङो बुथारनानै आलासि दाउखौ जों गोबां रोखोमै संनो हायो बे जेरैहाय दाउजों अनला दाउजों सबाय बिदिनो दाउजों आलु बिदिनो गोबां रोखोम खोमै संनो हायो आरो नोंथां बिदिनो बिदि संनानै जों आलासिफोरखौ सिबिनाय जायो नोंथां बिदिनो जोङो अमा अमाखौबोहाय जोङो बिदिनो गोबां रोखोम संनानै जानो हायो जेरैहाय ओ अनलाजों अमा सबायजों अमा बिदिनो नारजि अमा जेरैहाय बिदिनो नारजि अमाखौ जोङो संनानै जानो हायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो आथिखाल मुगा एबा जौगा मुगायाव नुनो मोन्दों जे खायसे खायसे ओनसोलावहाय एा जायगा लानानैहाय खायसे खायसे बेजोंनो जोङो बिजनेस मावनायबो नुनो मोन्दों जेरै अमा बेदरखौ अमा आसार खालामनानैहाय फाननाय नुनो मोन्दों दाउ बेदरखौबो दाउ आसार महरै खालामनानै फाननाय नुनो मोन्दों नों बिदिनो जो अमाखौ खौ देरहोननो थाखाय आथिखाल मुगायाव ओ बुङो जोङो सापर बे सापर्टखौबो बाहायनाय नुनो मोनसै बिदिनोहाय जेरैहाय जोङो न'आव न'नि आदारजों होनानै देरनायनि न आ न'नि खौ होनानै फेदेरनाय अमानि गोथावा आलादा जायो आरो जायखौ जोङो सापर्ट बु बे सापर्टखौ होनानै फेदेरनाय अमानि थावनाया आलादा जायो बिदिनो नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदि रोखोमै दाउ आरो अमाखौ जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव अमाफोरखौ जेब्ला जानाय जायो जेरै न'आवबो जानाय जायो बा फोरबोफोरावबो जानाय जायो बे न'आव जानाया न'आव जानाया जाहैबाय बिदिनो बा आलासि सोरबाफोर फैबा बा न'आव जेनेबा बिदिनो ओ पार्टिफोर थाबा बेफोरबायदि अमाखौ बा दैलि बेफोरबायदिनो जानाय जायो जोंनि न'आव जोंनि ओनसोलनि न'फोरथिं बे अमाखौ जेरै नारजिजों जायो बा लावफोरजोंबो जायो। आलु आरो आलुफोरजोंबो बेफोर बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरजोंबो जों अमाखौ जानाय जायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बे न'खरनि अनगा बे अमाखौ जेरै हाबाफोराव बा फोरबोफोराव बेफोराव जानायखौ नुनो मोनो। जेरै हाबाफोराव ओ अमा अमाखौ बुथारनानै जेरै आलासिफोरनो बा बिदिनो गोदान गोदान फैनाय आलासिफोरनो ओंखाम जाहोहरनो थाखाय बे अमाखौ बुथारनानै अमा बेदरजों बिदिनो अमा बेदर बा आ ना बा दाउ बेदर बेफोरबायदि ओ रोखोमनि जोङो जाहोनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेफोरबायदिनो दाउखौबो जेरै औ दाउखौबो जेरै आलासि फोर सोरबा फैबा न'आव बेफोरबायदि बा न'आवनो हदाय जानो बा बेफोरबायदिबो जायो आरो आलासि फैनायाव आलासिखौ जाहोहरनोबो दाउफोरखौ बुथारनाय जायो जेरै दाउलाफोर बा बेफोरबायदिनो दाउ फिसा बा दाउजो बेफोरबायदि रोखोमनि दाउफोरखौ बुथारो आरो हाबाफोरावबो बेफोरखौनो होनाय जायो जेरै आलासि दहाय बुंनाय बायदिनो जेरै अमाखौ जेरै होयो बिदिनो दाउफोरखौबो माने मोनसे मा जायो बिसोरनो बेखौनो होनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो दाउनिफ्रायबो दाउआ मोननै जाथिनि जायो बिदिनो ओ दाउज्ला आरो दाउजो बेनिफ्राय जोङो दाउजो दाउजोनिफ्राय जों बिदै महरैबो मोननो हायो बिदैखौ जोङो जानोबो हायो आरो। जानायजों लोगोसे जों बेखौबो फाननो हायो आरो बे दाउ बिदैनिफ्रायनो जोङो दाउ दाउखौ मोननाय जायो नोंथां। बिनिफ्राय जेरैहाय जोङो दा अमा अमा अमा खौ जेरैहाय अमाखौ फियो जों अमानिफ्रायबो जों आरो अमाखौनो मोनफिननो हायो बेनिफ्राय जोङो अमाखौ फिसा जागि होनानैबो फाननाय जायो नोंथां। बिनिफ्राय जोङो गोबां रांबो मोनो। बिनिफ्राय जोङोफोरखौ गोबां हाबा खा जोंनि बर'फोरनि जेरै हाबा जेरै बुंनो थाङोबा ओ ओ हाबा लोगोसे सारादु बेफोरावबो जोङो बे अमा एबा दाउ खौ होनानै ओ जा सिबि फिथाइ हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों बेफोरजोंबो खुंनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ।
दाउखौ जोङो ओ खायसे खायसे ओ फुजा एबा फोरबोआवबो ओ उम गसाइनि सेराव बाउनाय ओ एबा गसाइनि मुङै होनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां बिदिनोहाय ओ जोङो दाउखौ ओ अनलाजोंबो जानाय जायो। बेवहाय जोङो दाउ जों अनला जानो अनलाखौ बोरै सङो आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनो सानदों बेवहाय जोङो। दाउ दाउ गिबियावनो जों दाउखौ बुथारना लाग्रोनाय जायो बुथारना लाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जा जोंनो ओ अनला बे अनलायावहाय जोङो अ माइरंनि गोनांथि जानानै फैयो बेखौ जों जों ओ दसे सोमना दोननानै हाय बोखांनानै जोङो ओ सुनानै ओ बेखौ ओ गाहेन दिंखि एबा उवालाव देनाय जायो बेखौ दे थांनानैहाय जोङो जा ओंख्रै ओंख्रि संगोन बेवहाय दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो। ओ खारै होनाय जायो खारै खारै होखांनायनि उनावहाय जों जा दाउ बेदर एवफ्र्रावना लादोंमोन एबा अमा बेदर एवफ्र्रबना लादोंमोन बेखौ जोङो बेवहाय होनानै जानाय जायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ दाउखौ अनला ओंख्रि जागोन ना जाया नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दाउखौ अनला ओंख्रि जानाय जायो। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जे ओ दाउखौ फार्सआव बुथारग्रोनानै ओमफ्राय बिदिनो दाउखौ सिथारनानै साफा खालामग्रोनानै ओमफ्राय बिनि उनाव ओ जेब्ला बेयाव माइ अनला होनब्लाथाय जोङो माइरंनिबो गोनांथि जाखायो जेरै नोंथां नोंथाङा बुंलांदोंमोन बिदिनो माइरंखौ जोङो दिंखिफोरावबा मेसिन बा ग्राइन्डार फोराव देनानै गुन्दै खालामनानै जेब्ला बिदि ओ दाउखौ सेरग्रोनानै देनानै बिदि ग्लब ग्लब दौवो अब्ला बे अनलाखौ होनाय जायो नोंथां माइरंखौ होयो नोंथां खोनादोंना नोंथां
नोंथांनि रावखौ आं बारा खोनानो मोना सै
अ माने आं बिदिनो होनदोंमोन खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ माने बिदिनो होनदों जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जे दाउ अनला ओ अनलाखौ मारै सङो होनबा दाउजों अब्ला जेब्ला दाउखौ सिथारग्रोयो जोङो बेखौ साफा खालामनानै ओ सेरो अब्ला जोंनो माइरंनिबो गोनां थि नाङो गोनांथि जायो जेरै ओ माइरंखौ जोङो दिंखियाव देनानैबा ग्राइडारफोराव गुन्दै खालामनानै बेखौ जेब्ला दै ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बेयाव गारसननानै बिदिनो ओ दाउजों अनलाजों दाउजों ओ माइरंजों बिदिनो अनला जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां जोङो जेब्ला लोमजाय साजायो अब्ला गगा मोनो बै समावबो जों दाउखौ बुथारनानै दाउ सुब एबा दावउनि जहल म हरै जोङो मोननाय जायो नोंथां बेफोर खौ जायोब्ला ओ जोंनि देहाया मोजां एबा स्रां मोनो बे दाउ सुपखौ जोङो बानायना जा नाय जायो जों गगा मोनै एबा लोमजायो बेवहाय जोङो बानलु फिसानि गोनांथि जाना फैयो लोगोसेनो हाइजें जाब्रांनिबो गोनांथि जाना फैयो बेफोरखौ जोङो बे दाउसुुबाव होनाय जायो बिदिनोहाय दाउसुब जानो थाखाय जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओ सेजौ स्नि रो खोमनि मैगं खांना लानाय जायो जेरैहाय बेयाव गोबां रोखोमनि मैगंफोर दङ जेरै मानि मुनि गोदोर मा निमुनि फिसा बिदिनो ओ दि ओ नोरसिं ओ बायदि बायदि ओ मैगंनि गांसे फैयो आरो नोंथां आं उम फोरखौबो ओ मैगंनि मुं गोसोयाव गैथआ गैजोबा नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय नोंथांसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ नंगौ नोंथां ए औ खोनादों नोंथां गोजोनथों। औ गोजोनथों दे।